हेल' खोनाबायना
खोनादों ना
औ
औ माबारै दं नोंथां
आंथ' दा बिदिनो दं खुनुरुखुम आरोना।
औ। आंबो बिदिनो माथो बिदिनो सेम एखेआनो मोजाङानो
दा होमबा नोंसिना दाथ' दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो माइ गाय ना गाया नोंथांमोनहा
अ जोंनाथ' गायनाया गायो नोंथां दैज्लां बोथोर सफैबाय जेला जानायखौ जोंनि जानायखौ बुथुमना लाखानो थाखाय दानो गायनांगौ जायो गायनायालाय गायो नोंसिनालाय गायना गैया नोंथां?
दाबो गायनायानो जायो दा मा होनो माबानांगौ दा न'आव फैथ'नानै दङ दा आङो माबा हालेव हैनांगौ आरो आंनो हालेववो जोंना ट्रेक्टर दं नालाय न'आव
औ मोजां होनबा
आंनो हालेवनो हायो आरो दा माबा फिफाया जोंना माबा लायदों थाव लायदों थाववा जोबनानै दङ
औ।
नोंस्रालाय माजों माजों हालेवनाय जायो?
जोंनाथ' ट्रेक्टरबो गैया जाहैबाय आरो पाववार टेलारबो गैया जेबो गैया बेबायदि मेचिनफोर गोयया बेखायनो नांगोलजोंनो हालवो जोंना नांगोलजोंनो खस्थ' हालौनांगौ जायो आरोखि ओमफाय बिदिनो फुंनिफ्राय ट्रेक्टराथ' सानसे हालेवनो हायो बेथ' नांगोलजोंथ' सानसे हालेवनो हाया नालाय। बिदिनो दसथासिम एगार'थासिम हालेवो आरो जोंना फिफाया फ्राय जोंना दाबो जोङो रेडि जायाखै जोंना गायनाया नोंसिना गायखांबाय नामा नोंथां
जोंनाबो जायाखै दासो हालेवगासिनो नै ओमफ्रायो माखासे मा होनो खोथिया फुनाय सोलिगासिनो खामला होदों आरो।
अ होमबा फुजेन हांबायबो?
औ
औ एसे फोरमायदो माबोरै माबोरै गायो नोंसिनिथिंजाय?
औ जोंनिथिं जोंनिथिं दाथ' माबा मा होनो जोंनाथ' न'आव गायनायानो सोलाबनाय जाया जोंना खामला हाजिराफोरसो होनाय जायो बांसिन मानि जोंनाहाय माखासे एरै खामानि दुं दुं'नालाय दा सोलाबा आरो दा खालि ओ खामला हाजिरायानो होनाय जायो जेरै जोंना फार्स्टआव गिबियाव जोंना माबाखौ मा होनो खोथियाखौ फुग्रोनांगौ नालाय बेवहाय फुनायावबो हाजिरा होनांगौ जायो आरो गायनायावबो हाजिरा होनांगौ जायो ओमफ्राय खोथिया रोगानाय मानाय बेयावबो थ' हाजिरायानो होनाय जायो बांसिनानो बिदि आरो जोंना ओमफ्राय दा नोंथांमोननालाय
अ जोंनाबो बिदिनो जोंनाबो हाजिरा होनांगौ जायो जोंनाथ' दा फुथ'वाखै नालाय दा मानि हाजिराखौनो मोननो नागिरा आरोखि दा बयबो बो गायनाय फुनायाव मुखुब नालाय बयहाबो गायजोबदों बयहाबो फुजोबदों। बेखायनो दा मानि हाजिराखौनो मोनथ'वा खामलाफोरखौनो ओ जोंनिया फुनाया फुजेनन्थ'वाखै ओ रेडि जायाखै आरोखि बे हाया थाग थियारि जाथ'वाखै बिदि गायनो थाखाय मानि आलिखौ खोजोबथ'वा खोजोबनो हायाखै बिनिखायनो दाबो फुथ'वाखै हाजिरा होयो बिदिनो फुनायावबो होयो गायनायावबो होयो ओमफाय आलि खोनायफोरावबो होयो ओमफाय बिदिनो रोगानाय माइ रोगानाय बेफोरावबो होयो आरोखि हाजिरा होआबा गायजोबनो हायाना न'आवबो मानसि जानो गैया नालाय मानसिफोरा बारा गैया नालाय ओंखायनो हाजिरा होनांगौ जायो आरोखि जोंनाबो दा नोंथांमोना गायनांगौ हाया बिगाबसे जागोन जेन'बा
जोंना माबासो गायो सय ना पास बिगासो गायो जोंना नोंसानालाय बेसेबां गायनाय जायो
जोंना बिदिनो ओ सात बिगासो जागोन खोमा
माखासेयाव माखासे हाफ्रावहाय माबासो गायनाय जायोना गयफोरसो दंलाबायो गय गायनाय जायो बिदिनो आरो दाथ' मा होनो दैज्लां बोथोराव बेल'खौल' मावनाय जाखायो आरोना माइ आबादनिल'खा दाथ' गैला जेबो ओमफ्राय एसे फोरमायदो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जाबावोन नोंथांमोना
मेसें बोथोराव बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ बांसिन मावो आरोखि जेन'बा आलु ओमफ्राय बिदिनो टमेट' ओमफ्राय लाइ मुला ओमफ्राय बिदिनो सामब्राम मथर बेफोरखौ गायनाय जायो आरोखि दैज्लां बोथोराव अ सरि मेसें बोथोराव बेफोरखौ गायनानै दोनो
जोंनाबो बेखौनो गायनाय जायो गायो जोंनाबो बिदिखौनो गायो मेसें बोथोरनि जेरै माबा जोंनाबो बेनि थाखाय आलु कफि बान्दा खफि मथर दुन्दिया लाइ लाफा बेफोरनो जोब आरो ओमफ्राय माबा मा होनोलाय बेयो उम मा होनोमोन बेखौ बे मोनसेयाहाय र' बावबाय आङो ओ बै माबाया कफसि बै मोनसे औ ब्रकलि औ ब्रकलि बेखौबो गायनाय जायो बेखौ गायनाय जायो आरो बेनोसै
जोंनाबो गायो बिदिनो बान्दा कफि मेसेङाव जा मैगंफोरखौ मोननो थाङोना बेफोर मैगंखौनो गायजोबनाय जायो आरोखि
उम ओमफ्रायो माखासे फानदोंबो मोनो आरो जोंना बुरजा गायनाय जायो नालाय। दखानफोराव लाङो।
औ
नोंथांमोना मारै मारै गायनाय जायो एसे फोरमायदो मेसें बोथोरनिया।
मेसें बोथोरनियो माबोरै गायो
उम
फार्स्टावहाय बिदिनो हाखौथ' जोङो ओ रेडि खालामनानै लानांगौ जाहैबाय।। जेन'बा हाग्राफोर रज'योना हाग्रा बेफोरखौ फोसाबनानै बिदिनो फार्स्टआव हालौवनानै लाग्रोनांगौ आरोखि हालेवनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला साफा जायो हाया होनब्ला एसे गोबोरखिफोर सारलाबाय हासारफोर होबाय ओमफाय बिनि उनाव ओ बिदिनो बै फुलिफोरखौ बायनानै हाथायनिफ्राय बायनानै लाबोनोसै जेन'बा बान्दा कफिफोर फानलुफोर टमेट'फोर बिसिनि फुलिफोरखौ हाथाइनिफ्राय बिदिनो बायनानै लाबोनानै ओ गावबा गाव जायगायाव बेयाव नैबेसेयाव टमेट' गायगोन बेसेयाव बान्दा कफि गायगोन बेसेयाव फुल कफि गायगोन बिदि होननानै बे जायगाखौ बेयाव लाइन लाइन गायबोगोन आरोखि ओमफ्राय आलु बेखौबो बेसेखौ आलु गायगोन होननानै जेन'बा आदा बिघा आदा बिघाखौ आलु गायजोबगोन होननानै बेयावहाय आलुखौ हाथायनिफ्राय लाबोनानै गायफैनाय जायो आरोखि। दा नोंथांमोनहाबो बेबायदिनो गायो जानांगौ नङा होमबा।
औ एखे बिदियानो जेनेबा जेनेबा जोंना हासारखौ जोंनाथ' बेयाव माबा ओ केमिकेल बायदिसिना लगायनाय जायाना एकदम अरगेनिक जायो जोंना। मुलिफोर बाहायनाय जाया। ओम गोबोरखि हासारफोरखौ बुथुमना दोनजोबखायो आरोना बस्था बस्थानो। खौ जेब्ला गायनाय जायो बिदिनो हालेवनानै माबानानै मा होनो हाखौ फोमोननानै ओमफ्राय लाम लाम गायनाय जानोसै खेबसेनो ओमफ्राय गोबोरखि हासार होयै होयै बिदिनो मैगंफोरखौ थाजा थाजा बानायनाय जायो जोंना। ओमफ्राय खायसे थैयोबो थैनाया ओमफ्राययो बांसिनानो फ्रायानो मोजां जायो जोंना बिदि आरो
औ बिदि अर्गेनिक गायनाया बेबायदिनो जायो थैयो माखासे। थैनानै ओमफ्राय बांसिनानो थानो नागिरा एखमब्ला बेखायनो माबा फोर बाहायनांगौ जायो आरोखि बिदिनो रासायनिकफोरखौबो बाहायनांगौ जायो।
औ
नङाब्ला लस जायोना जोंहाबो।
लस जायो औ
औ दा नोंथांमोनालाय फिथाइ जाग्रा बिफांफोरा मा मा बिफांफोर दङ?
फिथाइ जाग्रा बिफांफोराथ' जोंना खमथार गायनायानो जाया। जेरैहाय जोंना दैज्लां बोथोराव थाबाय लिसु ओमफ्रायो खान्थाल थाइजौ बेफोरनोसै ओमफ्राय अरेन्ज दङ माबा कमला दंलाबायो बेखौथ' उनटारावबो जा मालाबा मोनजायो मालाबा मोनजाया बे मालाबा थायो मालाबा थाया ओमफ्राय दालिम दंलाबायो। ओमफ्रायो माबा दङ ओ मा होनो ओ निमबु ओ माबा खागुजि बे दङ आरो बे फिफां। ओ नोंस्रालाय मा मा दं फोरमायदो एसे?
जोंनाथ' फिथाइ थायग्रा जाग्राया बिराद दं ओ नोंथां जेरै थाइजौ थाइजौबो दङ। थाइजौआथ' सिजोनआ दा जोबबाय थाइजौनि बोथोरा जोबबायानो।
औ जोबबायानो दा खायसे खायसे माबा फ्राव मोनो खोमा न'-न'-न'फ्राव जोंनियावथ' हा जोबबायानो होनजाबाय।
औ जोंनिथिंबो जोबबाय। ओ थाइजौ दङ ओमफाय खमलाबो दङ खमलाखौथ' दानो मोना जाहैबाय। फाय खान्थाल खान्थालाथ' बहुद दं जोंना। ओमफ्राय बिदिनो नारें नारें जुमब्रा ओमफ्रायो ओ खागुजियाबो दङ बिरादनो खागुजिबो दङ ओमफायो ओ सफारि ओमफाय ओ बै पनेल फिथाइ होनो ना नोंथाङा मिनथियोना बेबो दङ पनिल। ओ दिखावनानै जाग्रा नङा बे फनेल अ प्लाम प्लाम होनो जे औ। फ्लाम होनो जे बियो दङ।
औ
आरो रासबेरि होनोना बै गंगार थाइसिब बायदि।
औ औ औ मिनथियो मिनथियो।
सोम गोसोमा बेबो दङ। ओमफायो ओ बैग्रि बैग्रिबो दंमोन बै सालाननि ओ फुलि बायनानै गायफैनाय। बैग्रि ओमफाय बेखौथ' दा मोना नालाय दा बोथोर गैया बेखौ मोना। ओमफ्रायो अ नारेंखलबो दङ। ओमफ्रायो उ खामरेंगाबो दङ। ओमफाय ओ उम बै फिथाइखौ मा होनोमोनलाय उम थाइजौ खहे उ थाइजौ खहे थाइजौ खहे हे दङ ओमफ्रायो जाबबु जामबुखौबो मिनथियोना नोंथाङा?
जामबुखौ मोनथियो जामबुआबो गोदै जायो जानो मोजां माबा हेल दि ओ फ्रुइदस आरो बिसोरो माबा मा होनो मोजां जानो।
औ जामबुआबो बिराद दङ दा बायदियाव मोनो आरोखि जामबुआ। नोंसिनियाव जामबुआ गैया नामा?
जोंनियावथ' जामबुआ गैया।
अ
माबा मा होनो गैखाया आरोना जोंनियाव गायनायबो जायाखै।
उम सायाबो होयो बिफाङा मोजां बार।
औ सायाफोराव जिरायना ओ जिरायना थानो हायो आरोना बिदि थाबा।
औ
जोंना समा जाबाय होमबा नोंथां।
दोनथ'लायसै होमबा।
औ। उनावहाय लोगो हमफिनसिगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे।
दे।